हेलौ। ओ खोनादों ना, नो थाङा। औ ओ बिदिब्ला जोङो दा ओ बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो दोरोङारि मोसानायफोरखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनि बागै सावराय जागोन ना? अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बर' दोरोङारि दामजु आरो ओ दोरोङारि मोसानायफोरखौ माबोरै जोङो इयुन समहालागै ओ गोमालांहोआ जासे माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेनि बागै फंनैसो बुंग्रोदो दे।
औ जागोन नोंथां बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानायनि ओ दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानाय बुङोबोला जों बेखौनो मिथिनो मोननो हायो ओ जे जोंनि बर'फोरा जेब्लानिफ्राय ओम ओ समाज हारि दानानै समाज दानानै जे संसार जाबोदों बै समनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा गो गावनि हारिमुखौहाय फोथांनानै लाखिबोबाय थादों ओ जोंनि दाम बर'नि दामनाय देनायनि ओ खेथ्र'आव जोंनो बुङो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ खाम सिफुं सेरजा ज'था थ'रखा गंगोना आरो गोबां माखासे दाम-दामजु दंबावो बेफोरखौहाय जोङो गोबां समफोरावहाय ओ दामनानै रंजानाय बा फुजा फोरबोआव बाहायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो बर'नि दामनाय देनायखौ बाहायनाय-बाहायनाय खेथ्र'खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबैयै जोङो बाथौ फुजाखौनो बुंग्रोनांगोन बा बर'नि दोरोङारि ओ फुजा खेराइ फुजाखौ जोङो बुंनो लाग्रोनांगोन खेराइ फुजायाव जेब्ला दौदिनिया ओ मोसानो लायो बा दौदिनिया लोंगिखाङो बै समनिफ्रायनो मोन्थोर रायनानै खाम ज'था सिफुं दामनानै जेब्ला दौदिनिखौहाय ओलोंगिखांहांगोन अब्ला ओ दौदिनिया मोसा मोसा बै खाम सिफुं सेरजा देंखोजोंनो मोसानानैहाय ओ ओ रंजा रंजायो बा फोरमायो, बेबायदिनो जोङो मोसानाय खेथ्र'आवबो जोङो जोंनि मोसाना बर'नि मोसानाया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला ओ र' रंजा बैसागु फोरबो बा बायदि बायदि फोरबोफोरावहाय रंजानाय बा ओखेराइ फुजायाव मोसानाय बेफोरनिफ्राय जोंनि ब' बर' मोसानायाहा ओ लासै लासै जौगाबोबाय थाबोदों। नाथाय जोङो ओ आथिखाल ओ आथिखाल आरो इयुनावहाय जोङो बेखौ बाहायलांनायनि बा माबोरै बाहायनांगौ। जोङो। ओ बेखौहाय नोजोर होनांगोन मानोना जोङो सा जोंनि समाजा जेब्लानिफ्राय सोलोंथाइ लानाया सानसेनिफ्राय सानसे साबफिननिफ्राय साबफिन, ओ जाबोदों बेबायदिनो जोङो जोंनि दोरोङारि बाहायनाय खाम सिफुं सेरजा ज'था एबा जोंनि दोरोङारि मोसानाय बेफोरखौ जोङो लासै लासै खमायबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो
दामनाय देनायफोरनि बेला बा दामनाय देनाय आरो दोरोङारि मोसानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला। जोङो एसे खमायबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जायगा लायै जायगा बेफोरखौ जोङो गोबां दावजा दावगादों होननायखौ बुंनो हायो आरो। नाथाय खायसे जायगाफोराव खमायनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे खोथाफोरखौ लाबोनो हायो। ओ आथिखालनि जुगाव जोंनि ओ समजों लोगोसे सोनायनायजों लोगोसे बैफोरखौ खायफा सुबुंफोरा बावगारनायखौ नुनो मोनदों। ओ गोदोनि ओ आबै आबौमोन बा गोजाम सुबुंफोरा बैफोर दामनाय देनायखौ गासैबो रोंजोबोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। नाथाय आथिखालनि लाइमोनफोरा बेफोर दामजुदि दामनाय देनाय बा मोसानायफोरखौ जोङो रोंजोबा होननानै बुंनो हायो। जायनि थाखाय ओ बैफोर दामनाय देनाय आरो दोरोङारि मोसानायफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय, ओ जोंनि माखासे आफादफोरा बैफोर मोसानाय आरो दामनाय देनायफोरखौ जेरावबो जायगा जायगा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोसारहोनो बा फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओ माखासे वार्कश'प बा हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बेफोरखौ फोरोंनाय खौ जों नुनो मोनदों जायनि गेजेरजों, जोङो आथिखालाव एसे एनै जौगाखांबोनायखौ माखासे जायगायाव नुनो मोनदों। आरो नाथाय खायसे जायगाफोराव आबुङै गोमालांनो हमनाय बा गोमालांनो लानायखौ जों नुनो मोनदों, खायसे जायगाफोराव बैफोरबायदि हाबाफोरखो हाबाफारि बा वार्कश'पफोरखौ जोङो दामनाय देनाय बा मोसानायनि बेलायाव लानायखौ नुनो मोनाखै। ओ दा मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनो हायो दा बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरज जों जोंनि ओ दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानायफोरा ओ गोमालांनायनिफ्राय जोङो आथिखालाव होबथानो ला लाखिनो हागासिनो दा मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे जोङो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो जोङो गोमालांनो लानाय माखासे दामजुफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिफिननो हादों। जेरै बर'नि गंगोना बे गंगोनाखौ जोङो ओ मोनसे गोबाव समहा लागै दामनाय देनाय दामनायखौ जोङो ओ नुनो मोनाखै। खैमोन गोदोनि आबै आबौमोननि समाव बे गंगोनांखौ बाहायोमोन। जायनि थाखाय बर'फोरा बेखौ फोथांफिननो थाखाय ओ नैरोजा नैजिथाम नैजिब्रैनि गेजेराव बेखौ फोथांनानै लाफिननो हाबाय। जायनि उनाव बे दामजुखौनो जोङो जिआइटेकबो मोननो हाबाय आरो। -दा बेजों लोगोसेनो बर'नि दामजुफोर जथा खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौबो जों। जि आइ टेक मोननो हाबाय, दा बेजों लोगोसेैनो आरोबाव गंगोना गंगोनाजों लोगोसे जोङो जेंजेंग्रा आरो लायगिरिफोरखौबो जोङो गोदानै फोथांफिननो हादों। दा बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जेराव ओ दामनाय देनायफोरखौ जोङो माखासे, गोमालांनो हमनायफोरखौ बुरखांलांनो हाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा मोसानाय मोसानायफोरनि बेलायावबो बिदिनो जायगा लायै जायगा बेबायदि हाबाफारि लानानै आथिखालाव गोदान जोलैनि लाइ मोनफ्राबो मोसानो रोंसै होननानै जों बुंनो हायो। आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव आरो मा बुंनो सानबावो?
खौनो बुंदों, जोंनि माहारियारि आफाद बा गुबुन गुबुन हारिमु आफादफोरा, गोबां समफोराव जोङो दोरोङारि दामनायनि जोङो हाबाफारि सोलोंनायनि हाबाफारि लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। जाउनाव जोङो गोबां माखा माखासे फरायसाफोरा बा गामि ओनसोलाव थानाय। ओ गथ'स गथ'साफोर बा बैसो जानाय बा बै बैसो जायै गथ'फोर गासिबो सुबुङानो बाहागो लानानै जोङो माखासे दोरोङारि जोंनि सोलोंथाइ लानायखौहाय ओ नुनो मोनदों, जाउनाव जोंनि ओ दामनाय देनायनि खेथ्रआव जोङो आथिखालावहाय जोंनि माखासे थांनाय समफोरनिफ्राय एसे ओ साबसिन जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। नुनो मोनदों, नाथाय माखासे ओ ओरैबायदि जायगा दङ जाय जाहोनाव जायगा दङ दासिमबो जोङो जोंनि हारिमुनि सायाव सांग्रांथि गैयै, ओ बा जोंनि दामनाय देनाय बा मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारि लायैखौ जोङो दासिमबो नो गोबां जायगाफोराव जोङो ओ नुनो मोननाय बेफोरबायदि जायगा दङ, जाउनाव ओ जोंनि माखासे जोंनि दोरोङारि बाहायनाय बा जोंनि ओ दोरोङारि मोसानायफोरा, बै जायगाफोराव लासै लासै गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो दोरोङारि सो, दोरोङारि दामनाय देनाय बा मोसानाय ओ बेबायदि नि खेथ्रखौ नायोब्ला जोङो गोबां ओनसोलाव जोङो ओ गुबुन गुबुन जानाय खौ जोङो ओनसोलायै ओनसोल गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि ओ माखासे ओनसोलफोरााव ओनसोलायै ओनसोल। जोंनि हारिमुफोरा एसे जुदा जुदा जायो जाउनाव जोंनि दामनाय देनाय बा जोंनि मोसानायनि आदब खान्थिफोरा ओ गुबुन जायगानिफ्राय जोंनिया एसे आलदा आलदा जायो। नाथाय बियो जोंनि ओ हारिमुआव जेबो गोहोम खोख्लैया। ओ नोंजोंनि हारिमु जिखुनु जोंनि बुहुमावहाय जे जेब्लासिम बर' हारिया ओं थागोन, बे ब्ले अब्लासिम जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि दामनाय देनाय ओ लोगोसे जोंनि दोरोङारि मोसानाय बेफोर बेफोरो अरायसम थांनानै थाबाय थायो। बिनि सायाव नोंथाङा माबा बुंनो सानगोन।
औ नंगौ, ओ आथिखालाव बेफोरबायदि माखासे ओ हारिमु आफाद बा माखासे ओ दानानै जों जानाय आफादफोरा बेफोर दोरोङारि माखासे दामजु फोर आरो मोसानायफोरखौ फोथांनो नाजाफिनगासिनो दा बेनि गेजेरजों जोङो दाब दाब जायगाफोराव आथिखालाव ओ माखासे बिबांनि मावनो हाबाय बा फोथांना लाखिनो हाबाय होननानै जों बुंनो हायो नाथाय खायफा खायसे जायगाफोर दं बे बेफोर जायगाफोराव माखासे आफादफोरनिबो जौगानायनि आंखालखौ जों नुनो मोनदों दा हायोब्ला जोंनि बैफोर आफादफोरानो ओ बैफोरबायदि गोमालांनो हमनाय जायगाफोराव जोङो दामनाय देनाय बा मोसानायफोरखौ फोथांना लाखियो अब्ला जोङो मोजां जागोन होननानै सानो आरो जेरै जोंनि बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो रायजो जानायखौ नुनो मोनदों जेरै नेपाल भुटान ब बांलादेश बादि जों बर' गोबां दा बैफोरबायदि जायगायाव जोंनि बर'नि दामनाय देनाय आरो मोसानायफोरखौ बिथांमोननि जेराव सोलोंनो मोननायनि खाबुखौ जों जोबोर खम होननानै नुहुरदों दा बिनि थाखायनो बैफोर जायगाफोरावबो जोंनि माखासे आफादफोरा थांनानै बैफोर दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनायफोरखौ फोरोंनानै फैयोब्ला बा फो सोम बेफोर बिथांमोनखौ सोलोंनो खाबु होयोब्ला जानो हागौ बैफोर जायगाफोरावबो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानायफोरा थांनानै थागोन आरो गोदानै जों जोनोम मोनफिनगोन होननानै आं सानो आरो।
नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। ओ जोङो जोंनि बैसागु बोथोराव बा जोंनि गोबां फोरबोफोराव जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनो जोङो जे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायनि अनगायै जोङो आथिखालनि गोदान मुगानि दामनाय देनाय बा रेकर्डेड जोङो बेनि गेजेरजों जोङो रंजानाय बाजानायखौ आथिखालाव जों गोबां नुसोगारो जाउनाव जोंनि ओ दोरोङारि दामनाय देनाया नेवसिगार नेवसिगारनाय बायदि जायो जाव जाउनाव ओ बैफोरो जोंनि दामनाय देनाया ओ गोबां ओनसोलफोराव गोमालांदों ओ जोंनि ओ स्टेज जेब्लानिफ्राय जोंनि बैसागु फोरबो बा जोंनि दोरोङारि फोरबोफोरा ओ स्टेजावहाय जौस्रांआवहाय ओ सफैदों। औ अब्लानिफ्रायनो जोंनि ओ रंजानाय बाजानायफोरा बांसिन ओ रेकर्डेड ओ बिजों जों बांसिन जोङो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनो जाउनाव ओ जोङो माखासे बिथिङाव बैसागु मोसानायाव जोङो बैसा बैसागु बादायलायनायनि ओ खेथ्र'आवनो होन ओ बिथिङावहाय जोङो केसेटजों मोसानाय बा केसेटजों ओ ओ रेकर्डेटजों खननाय बा ट्रेकजों खननाय बेफोरबायदि जोङो रोजाबनाय बा मोसानाय बिथिंखौ जोङो नुनो मोनो। गासिनो ओ दङ जानाव जोंनि जाउनावहाय जोंनि हारिमुवा इयुनावहाय गोबां खहा जागोन जोङो बिथिंखौहाय नुहुरो नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानगोन नामा?
औ नंगौ नोंथांआ थारखौनो बुंदों आथिखालाव जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ नागारनानै ओ गोदान मुगानि रेकर्डेड मेथाइफोरजों जोङो बैसागु फांसनफोराव रंजानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बिनि सोलायै जोङो जुदि बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ ला बाहायनानैनो बैफोर बैसागु फांसनफोराव मोसायोब्ला बा मेथाइ खनोब्ला जोङो बर'नि दामजुफोरखौ फोथांनो हागोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि आथिखालनि गामि ओनसोलफोरावबो जे लास समाव मागो बा बैसागो बेफोर समाव नखर न'खर मागिनाय समावबो आथिखालाव बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै मागियैखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव बैफोर समाव रेकर्ड खालामना दोनजानाय मेथाइफोरनि गेजेरजोंसो रंजानानै न'खर न'खर मागिनाय बा रंजानायफोरखौ जों नुनो मोनदों जुदि जोंनि बर'नि साफ्रोमबो जायगायावनो बैफोर बैसागो आरो मागोनि समाव बेफोरबायदि रंजानायफोर समाव बा मागो मागिनाय समाव जोङो बर'नि दामजु दोरोङारि दामजुफोरखौ बाहा बाहायनानै जोङो रंजायोब्ला बा मोसायोब्ला जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानायफोरा ओ इयुन समसिम थांनानै थाबाय थागोन आरो जायफोर बायदियाव गोमानो लांनो हमदों बेफोर बायदियाव गोदानै जायगा मोनफिनगोन बा ओ जोनोम मोनफिनगोन होननानै आं सानो आरो दा बेनिखायनो जोङो ओ दोरोङारि बैफोर माखासे मोसानाय आरो दामनाय देनायखौ बाहायोब्ला